दा
नोंथां जों दा फरायनायनि बागै रायज्लायनोसै नामा?
औ औ
नोंथाङा मा फरायरायगासिनो दं?
आंथ' बिए कमप्लिट जाबाय आङो दा जेबो लाथ'वासै ।
औ न'आवनो दंखायो नामा?
आङो दा न'आवनो दंफैयो।
बेसे बोसोर जाखो दा एबारसो कमप्लिट जादों नामा?
कमप्लिटा आंना सिगाङावनो जाबाय आङो दा। टुन्टि फाइभ इयार्स जाबाय।
औ आंनाबो बिदिनो आं आंबो बिदिनो दंथ'यो आरो बिए कमप्लिट जानानै दा न'आवनो। गोबावानो जाबाय आरो बिदिनो थ्रि यार्स जाखाबाय जेबो लानाय जायासै ।
आंबो जेबो एम ए थेम ए लानाय जायासै।
बेनो आंबो हेल्थ प्रब्लेम जानानै बिदिनो लानायानो जायासै आंना।
ओरैनो बबेयाव हाबोमोन नों?
कलेजआवाव ना?
औ
औ आं बरमा कलेजावमोन ।
अ आरो माबाखौलाय हाइ स्कुलखौलाय अबेयाव।
ह हाइ स्कुलाथ' नै जोंनि जायगायावनो आरो। बाक्सा माबा सिमला जायो नालाय जोंनिया सिमला होनो सिमलायावनोमोन आरो। ओमफायो हायार सेकेण्डारिखौबो बरमायावनो लादोंमोन आरो।
उम ओरैनोथ' फरायनाया गासिबो मोजां जोबगोन ना? याबो बिदिनो आङो इउ एन आव लादों खाजोलगाव इउ एन आव कलेजखौ आमफ्राय आंना हाइ सेकेनडारिया जाहैबाय माबायाव बोरै बासुगाव बासुगावाव।
औ ओमफाय डिग्रिखौ?
डिग्रिया माबायाव उम खाजोलगाव इउ एनाव।
औ बै मेज'रा मामोन नोंना?
आंना मेजरा बर'सोमोन। नोंनालाय?
आंना जग्राफि।
उम ओरैनो दा जेबो खालामथ'वासै ब'
आं ओहो जेबो खालामथ'वाखै। बिदिनो ओरैनो न'आव टिउसनफोरल' लाबाय थायो आरो। देहानि प्रब्लेम जानानैनो इदिनो लानाय जायासै नालाय इदिनो थाबाय थानाय जालांबाय आरो।
औ औ।
दानियालाय आरो
थिउसनफोर फोरोंनो हा फोरोंबा जेबो नङा।
ओरैनो इसे एनै इदि उम।
उम ओन्दैफोरखौबो नोंनि सोलोंथाइ मोननायखौ नों होफिननो हानाय जाहै
ओम। ओइनो थास्लाय स्लाय उम। ओरैनो थास्लाय स्लाय बेफोरखौनो उम।
दा फरायनानै जोङो गाबागाव मोनसे थांखि थानांसिगोन माबा मोन
औ औ।
माबा मोनसे खालामनायनि जाहाथे फिउसाराव जों मोजाङै मोजां गावबागाव लाइफखौ मोजाङै खालामलांनो हायो।
उम।
उम।
साख्रिफोरनि एप्लाइ खालामो ना खालामा नोङो?
खालामदोंमोन आङो खालामनायालाय ओम ओमफ्राय खिन्थु आंनाबो हेल्तनि फ्रब्लेम जादोंना एसे, बेनि थाखायनो आं दा हाथ'नाय नंला बे खारनाय बारनायनि बे पुलिस फोरनि माबायाव आङो एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ।
दा आङो हाथ'नाय नं
ओं आंनाबो इदिनो जानानै दङ उम।
औ।
ओरैनो बेफोर थार्द ग्रेड फर ग्रेड फोरनिखौल' खालामो आङो आरो बिदि
उम उम फरायनांगौबो जायोना जोङो बिरादनो ओरैनोल' जोङो ओम हैबाल' जाया माने बिराद फरायनांगौ जायो एन्सार कुइसन बिराद नागेरनांगौ जायो गोसोआव लानांगौ जायो। उम माथायाव बेराद नलेज सोनांगौ जायो। ओरैनोथ' रावबो फरायालासिनो जोङो बेफोरबायदिखौ पास जानो हाखाया नालाय।
फरायनानैबो पास जानो हाबावासो आरो फरायाबासिनो बोरै पास जानो हानो?
बेनोथन जो ङो बेफोरो गासैबो फरायनाय आरो गावनि खाफालनि सायावसो होननांसिगोन।
औ खाफालबो नांगौ आरो पास जाननो साख्रि मोननोबो खायसे पास जानानैबो इसेयावनो थालाङो। उम
अबे अबे बुस्थुवा जोङो माने फैथाव-फैथाव अबे-अबे बेफोरखौ जों माबानांगौ आरो जोङो जानला मानला सा साग्लाव ओरैनो जानला मानलाखौ फरायलाबायबाबोथ' बिसोर फैलाबायाना।
उम-उम
बेनिखायनो जोङो एसे आइडिया थानांगौ।
औ जाबुजा नायजोबनांगौ आरो फारसेनिफ्राय गोथौयै फरायाबा जाया। साज्रां फरायबाथाय पास जानो हाया।
औ
उम
मानसिनि थाखाय मेन माबायानो बेनो जाहैबाय फरायनायानो जोंनि माबा माबा जाहैबाय नालाय बे फरायनाय गैयाबाथ' जोङो रावबो जेबो जेबो गुनानो जेबो गियानानो हाबनाय नङामोन खोमा जोंनाव‌।
गरायबादि गियान
जोङो फरायलासे थानाय गौबा जाम्बा जाम्बि सो फसो जानानै थाजोबसिगौमोन खोमा माखासे गियानखौ मोननो हानाय नङामोन ओरैनोबोथ' गियानखौ मोननाया मोनो थेवबाबो जोङो गुवारै माने उम रोङिनि गियाना बेलेग जायो गोर सासे गोरोंनि गियाना माने बेलेग जायो आरोना बहुद फाराग दं आरो।
खामानि मावनो थाखायबो जोङो दानिया फरायनाय नांगो आरो कम्पानिफोराव खामानि मावनोबाबोथ' जों दानिया मोजां खामानि नांगौबा नों फराय फरायनायखौ नांखाथारगो आरो हाजिरा मावनोबाबो कम्पानिफोराव मावनोबाबो जोंनो फरायनाय मानसि नागिरो आरो मोजां खामानि
उम दानिया गासिबो प्राइभेट जबबाबो जोङो फरायनाय कुवालिफिकेसनखौ नांखागौ मिनिमा नोनो मेट्रिक पासखौ नांखागौखा जेरावखि जाया नों ओ प्राइभेट बाबो नों अबेबा मलावनो खामानि माव नोङो अबेबा एबा सरमावनो खामानि माव नोङो नोंनो फरायनायखौ नोंनि कुवालिफिकेसन
खिन्थिनो हाखाथारनांगौ आरो डकुमेन्ट सार्टिफिकेटफोरखौ खिन्थिनो हाथारनांगोन आरो। नों साख्रिखो नांगौबा खामानिखौ नांगौबा।
औ नों नोंनि सा केटखौ नांगोन मा नांगोन आरो नोंनि टेलेन्टखौ नायगोन अब्ला जोङो माने फरायबा इजि आरो गासिबो खामानिया नोङो फिसा-फिसौ प्राइभेटबाबो मावनानै थानो हाबाय। आरो जों नोंनो नोङो मोजां हा बुरजा फरायनो हायोबाथ' मोजां गियान सिन जानो हायोबाथ' जोङो फरायनानै माने जोङो माबा पास जायोबाथ' मेर्ला साख्रि मोननो हायो जोङो।
उम
दा बेसो आरो जोंना
औ बेलेगाव थांनोबाबो जों इसेबाबो फरायनायबाथाय गाव गावनो कनफिदेन्स फैयो आरो। रायलायनायफोरावबो गेदेर मानसिफोरजों जेनेबा
एसे साहस जायो जेरै-जेरै जोङो रोङाबाथाय एसे गोनो-गोथो मा रायलायगोन मा मागोन बेबायदि जायोना औ जागोना जाया औ-औ माने एसे कनफिउस थायोना गोसो सिङाव गोनो गोथो गोनो गोथो बेफोरबायदियैनो माने सोरबा नुनानै मिथिखासै आरो बे रोङा होननानै माने गोनो गोथो जानायावनो बुजिखायो जाय गोरों मानसि बिसोरो अलरेडि नायनानै ओरैनो मिथिखायो आरो
औ फरायनो रोंबासो नों गासिखौबो बुजियो दा नों मबाइल बांसिन मबाइलआव नों माबाफोर नायनोबाबो नोङो बिखौ नायनो नों लिरनो नों रोंनांगोन ना नों थुनानै नायनो थाखाय नोङो। फरायनोथ' रोंनांबायना आरो माबाफोर माबा मावबा जादोंबाबो बेखौ नों बुजिनो थाखाय नों फरायनो रोंनांगोन ना?
औ जेरै जोङो माबाफोर निउस होयोबा लिरनानै होयोबाथ जोङो बुजिनो मोननांगोन ना?
उम
जों पिकचारखौल' नायनानैथ' मारै बुजिनो हानो ओंखायनो जोङो लिरनायखौबो औ गासिबो रोंबासो जोङो माने अ बिदि जादोंमोन होननानै मिथिनो हायो आरो फरायनायनि गेजेरजों गावब गाव फरायनानै नोङो उन्दैफोरखौ फोरोंनो हालांनायाबो मोनसे
औ नों गाव फरायबासो मालायखौबो सिखायनो हागोन आरो गुबुनखौबो गियान होलांनो हागोन।
जेन'बा बेनिफ्राय बेनिफ्रायसो रोङो नालाय जोंबो जोंबो गुबुननिफ्रायसो आरो जोंबो गुबुनखौ फोरोंनो हायोबा जों जोंनि थाखायनो मोजां आरोना बेफोरो
फिउचाराव आरो गथ'फोरखौ नों सिखायनो थाखायबो रोंथारनांगौ बिमा बिफाया रोङाबा आरो गथ'खौ बोरै सिखायनो फरायनायाव
औ
जायखिजा फरायनांयगोन गोनांथार आरो दानि जुगाव गोदोनि बायदि नंला।
औ
मिनि जायोसो दानि जुगाव फरायनो रोङा होनबा।
औ दानि जुगाव रावबो फरायालासि नो थाखाला जाय जाय फरायलासिनो थायो बेफोरो माने गाव गावबा गावनि अख्रा बेफोर अख्राखौ दिन्थिनायसो जायो माने गावनि अख्रा जोंनो बेफोरो उनाव फिउचाराव आस' खान्था जाहैयो आरोना जेबो रोङालासिनो थानोसै ओरैनो। बायदिसिना बायदिसिना बिदिनो गाज्रि खामानि मावलांसै।
उम गोदोनि मानसिफोराबो दा फरायिफोरा गावसोरनो सानो आरो आंबो फरायनो रोंनाय बा बेफोरबायदिखौ मावनो हागौमोन बिदि जायो आरो दा खामानि मावनो थाखाय थानाय मानसिफोराबो खायसे बुङो आरो बिदि फरायनो रोंनाय नांगौनो आं फरायनायबानो जागौमोन बिदि सानफिनो आरो बिसोर दासो।
औ माने जे फराया बिसोरो फस्थायनाय फैयो आरोना एसे। जेब्ला गाव बुजिहैनो हानाय जायो। माने आं मानो फरायाखैमोन बेबायदि बाथ्राखौ सानो। सानो आरोना बिसोरबो औ औ
ओमफ्राय उनावसो सानो आरो फैसा थाखानि प्रब्लेम जाबासो गाैखौबो साननांजोबो ना मानसिफोरा
फरायनो हायोब्लासो फैसा थाखा आरजिनो हायो होननाय बायदिसोना होनबासो उम गियान मोनो।
होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे होमबा
दे